औ खोनादोंना नोंथाङा मोजाङैनो?
औ मोजाङैनो खोनानो नोंथां।
अ मा खालामगासिनो दा नोंथाङा?
अ ओरैनो बार गुसुआव माने जनानै दङ।
अ अ उम उम मोनाबिलि औ औ ओं दे जिरायना दं नोंथां ओरैनो। एसे बार जादों माने बोथोराबो गरम ना एसे ओरैनो बार जाना जिरायना दंदा नोंथां दा नोंथांनो हरनायनि गिबि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो होनना सोंहरनाय जादोंमोन नोंथां।
माने आं नोंथां औ माने आं नोंथांजों संनाय खावनायनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथांनि मोननि ओनसोलाव माबोरै बोरै मा ओंख्रि खौ माबोरै सङो मा ओंख्रिखौ माबायदि जायो बेफोरखौ इसे सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आं नोंथां।
औ औ दे सावरायजागोन नोंथां।
गिबियावनो होमबा आं नोंथांनाव सोंग्रोनाय जानोसै नोंथां।
औ औ।
नोंथाङा ओरैनो मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो, एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ ओंख्रि होननानै बुङोब्ला आङो जोंनि हारिनि बर' हारिनि ओंख्रिफोरखौनो माने मोजां मोनो मोजां नाङो जानानै जेरै ओ नारज जि अमा अनला दाउ आरो बि सबाय साम' जेरै जोंनि बर'नि थ्रेडिसोनेल ओंख्रि बेफोर खौ माने जानानै मोजां नाङो बांसिनैनो आरो
आरो नोंथाङा सबायजों साम' बेखौ माबोरै सङो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां माने जोङो साम'खौ जोङो दैनिफ्राय लानानै जेनेबा दैनिफ्राय लायगोन न'आव एबा जोङो बायनानै माने बजारफोरनिफ्राय लाबोनानै माने जोङो सिगाङावनो साम'खौ माने सुनानै माने दानग्रोनाय जायो आरो ए माने जेरै जोङो आयै फिसा फ्राय एबा भाजायैबो जोङो मैथाजों एरख' एरख'नानै जानो हायो आरो साम'खौथ' नाथाय जोङो सबायजों साम' जों होननानै बुङोब्ला जोङो सिगां साम'खौ सायनानै दानस'नानै मोजाङैनो माने सुनायनै लाग्रोनाय जायो आरो ओ सबायखौबो जोङो मोजाङैनो जेरै खुखार एबा माने जेरै संग्रा बेसादफोराव माने रुग्रोनायखौ माने नुनो मोनो आरो आङो ओ जोंनि न'नि बेबायदि आङो नोंथांनो फोरमायना होनो सानदों दा जोङो ओ बेनि उनाव हाय जोङो ओ रुबा ओ सबायखौ रुनानै लाग्रोखानानैहाय ओ जोङोस ओ मोनसे साराय एबा मोन मोनसे संग्रा बेसादाव जोङो फियास आरो बानलु बेफोरबायदि मस्ला जिरा बेफ फोरबायदिखौ माने संख्रि हालदै बेफोरबायदिखौ मोजाङैनो एवनानै लाग्रोनायखौ नुनो मोनो। आरो एवनानै लाग्रोनानै जोङो साम'खौबो हरनाय जायो आरो हरनानै जोङो साम' अ ए ओ एवथ' माने दसे एसे गोबाव खोबहाब खोबहाब एवग्रोनायखौ आङो नुनो मोन्दों। आरो बेनि उनाव जोङो जे जोंनि रुखांनाय एबा मोनखांनाय जेरै सबाय बेखौहाय होना होनायखौ माने नुनो मोनदों बेनि उनाव जोङो सबाय ओ सबायखौ होखांनायनि उनाव जोङो दै एसे होबावनानै जेन'बा मोननायनि हिसाबै माने जखा लानानै माने होयो आरो बेनि उनाव जोङो मोनजा माने जेब्ला ओ बे दै होनाया रानो आरो सबायाबो मोजाङैनो रुयो। अब्ला माने ओग ओ जों गोदौ होनानै एरो। लास्टाव माने जेरै दुनिया एबा बेफोरबायदि माने मोदोमग्रा बेस साद होनानै एबा संख्रि बेफोरबायदिखौ साखिनानै माने जोङो ओ मोजाङैनो खांनाय जायो आरोना नोंथाङाबो नोंथां नि माने ओ जेरै मैगंफोरनि गो थावसिन मोनग्रा बेफोरखौ बुंनानै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ आंबोथ' बिदिनो जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौनो जानानै गो जोबोर मोजां मोनो। नोंथां आंबो नोंथांबायदिनो बेफोरबायदिनो सबायजों साम' बेखौबो आं माने जानानै जोब आरो जोबोर मोजां मोनो आरो अनलाजों दाउ बेख खौबो जानानै जोबोर मोजां मोनो आरो नोंथां। बिदिब्ला नोंथांनो आङो ओ सबायजों साम'खौनो जोंनि ओनसोलाव माबोरै सङो एसे फोरमायना होनोसै नोंथां। ओ ओ ओ ज जोङो बेफोरबायदिनो सबायजों साम' जानोबाथ' जों गिबियावनो जोंनो साम'खौ नांग्रोगोन नोङा होमब्ला जोङो बेफोरबायदिनोस साम'खौ बेफोरबायदिनो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबबोबाथ' लाबोबाय नोंथ थां आरो नोङाब्ला जोंनि बा फुख्रि बा दैमाफोराव बेखौ माने गिबियावनो खननानै लाग ग्रोबाय आरोना खननानै लाबग्रोनानै बेख खौ मा खालामबाय जोङो दसे बेफोरबायदिनो खननानै लाबनानै दसे दैयाव सोमनानै दो दोनबाय आरोना नोंथां बेफोरबायदिनो दसे दैयाव माने बेहाय गोबां मैला थायो नालाय बेखौ माने खारनो होनो थाखाय रुइ होनोनो थाखाय माने दसे सोमनानै दोनो आरो बेफोरबायदिनो सोमनानै दोनबाय सोमनानै दोननानै आरो बिखौ एसे हुस्रोना लाबाय आरो ना बिनि मैलाफोरखौ खारहोनो था खाम बेखौ बेसे बेफोरबायदिनो औवाजों बानायनाय खिरखा बे खिर खायाव माने हुानै लाबाय आरोना स्र' हुानै लाग्रोबाय। बेखौ बिदिनो हुनानै लाबाय हुनानै लानानै बिनि बाहागो सानि बाहागो दाखोन दाखोन जि होनोना बेखौ साम'नि दाखोन होननानै जों बुङो बेखौ गारग्रोनानै ला बाय बिखौ गारनानै आ बेनि जा उननि बाहागो बे साम'नि जा उननि बाहागो बेखौ जोङो दा दानस'नानै लाबाय मानो होनोब्ला बे उननि बाहागो खौ जोङो दानस'नानै गाराब्ला माने जोङो साम'खौ सोबनानैसो जायो जायोनालाय बेयो माने बेखौ दान्स' माने सोबनायाव जोंहा खस्थ' जायो आरो। माने फैनो नागिरा आरो अ बेनिखायनो बेफोरबायदिनो दाखोनखौ गारबाय आरो बेनि उननि बाहागोखौ गारनानै लाबाय आरो बेखौ बेफोरबायदिनो आरो सोमनानै दोनलाय बाय आरोना सोमनानै बेफोरबायदिनो गोखैजों सोमनानै दोनबाय बेखौ दसे माने बेयाव गोबां मैला थायो नालाय बेखौथ' खारहोथारनांगोन जोङो। बेनि थाखायनो बेखौ जोङो गोखै होनानै सोमनानै दोनबाय सोमनानै हो दोननानै आरो बेखौ बेफोरबाय बिदिनो औवानि खिरखायाव हुबाय हुबाय थाबाय आरो बे बेफोरबायदिनो हुलाय सुलाय हुलाय सुलाय बेफोरबायदि जे जेब्लासिम मैलाया खारा अब्लासिम बेखौ माने बेफोरबायदिनो हु हुलाय सुलाय हुलाय सुलाय खालामबाय थाबाय हुलाय सुलाय खालामनानै आरो बेफोरबायदिनो गोखै नारें बा खामरेंगा बि जों आरो बेफोर खेबसे हुबावबाय आरो बेखौ बिदिनो हुनानै जेब्ला सिम साम'आ गुफुर जाया अब्लासिम माने एसे फुस्रबस्रब जानांगौ आरो ना। अ जेब्लासिम एसे फुस्रब सब जायाब्लासिम माने बेखौ हुबाय थानाय जायो आरो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो हुनानै जेब्ला बिनि मैलाफोरा खारजोब्बाय खारबाथाय बेखौ माने जोङो आरोबाव खेबसे स्र' सुबावनानै लाबाय सुनानै लानानै बेफोरबायदिनो जोङो खिरखायाव दैखौ सरदनो थाखाय दसे दोनबाय दोननानै आरो बेफोरबायदिनो बेखौ सारायाव साराय गुदुं खालामनानै सारायाव बेफोरबायदिनो एवनानै लाग्रोबाय आरो एवनानै लाग्रोनानै बिदिनो बेखौ एवबाय एवनानै जोङो बेखौ सबायजों जागोन नालाय सबायजों जानो थाखायथ' जोंनोबो सबाइ नांबाय नङा होनबा। बेफोरबायदिनो सबायखौबो बाजारनिफ्राय बायनानै ला बाय आरो बायनानै लाबोनानै बेखौबो बेफोरबायदिनो बेयावबो गोबां ओ बिगुर थायो नालाय सबयावबो बे बिगुरखौ खार होनो थाखाय दैयाव माने दसे सोमनानै दोनबाय आरो बेखौ सोमनानै दोननानै बेखौ बेफोरबायदिनो सुबाय सुनानै बेखौबो बिदिनो सारायाव बा खान्थायाव बेफोरबायदिनो दैयाव एसे दसे गोबाव रुनानै लाग्रोबाय रुनानै लानानै बेफोरबायदिनो एसे रुइहां जाबाथाय ओ जोंनोथ' सबाय जानो थाखाय खारै नांथारगौ नङा होमबा नोंथां ओ बेनिखायनो औ बेखौ दसे दैजोंनो रुनानै आरो दसेनि उनाव जोङो खारैखौ होनानै होबाय आरो। बेफोरबायदिनो खारैखौ होनानै बेखौ बिदिनो ग्लब ग्लब गोदौ होबाय गोदौ होना नानै जेब्लासिम सबाया रुइगोन रुइबाथाय माने बिखौ जोङो बेफोरबायदिनो सागं बा बे बेफोरबायदिनो सागं साबाबो जायो आरो सायाबाबो जायो आरोना नोंथां। आ बेफोरबायदिनो औ बे बेफोरबायदिनो सागं सानानै दोनबाय दोननानै बेखौ माने खांनानै दोनथ'बाय आरो। खांना माने रुइबाय नालाय बियो। खांबाय नालाय बेखौ खांनानै दोनथ'बाय खांनानै दोनथ'नानै जा जोङो माबाखौ ओ साम'खौ एवफ्रामखांबाय एवफ्रामखांनानै बे एवफ्रामनायाव माने एवफ्रामनायाव माने जोंनो जा जा मस्ला मस्लि जि नांगौ बेफोरखौ माने जों गासैखौबो होखा जोबनानै लायो आरो जेरै सामब्राम गुफुर फानलौ जिरा जाब्रां हाइजें बेफोर गासिब बिखौबो माने होखाजोबनानै लाबाय बेफोरबायदिनो होखाजोबनानै मोनजासे एवफ्रामनानै बेखौ बिदिनो सबाय रुना दोननायखौ होनानै होबाय आरो होनानै होनानै आरो बेखौ ग्लब ग्लब ग्लब दसे गोदौ होबाय जोबोर मोजाङैनो गोदौ होबाय गोदौहोनानै जेब्ला बियो मोनगोन मोनबाय जेनेबा मोननाय जखाखौथ' जों मिन्थिखायो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नं
मोन औ मोननोसै जखा जाबाथाय जों माने बिखौ साखिबाय आरो ना संख्रि नांगोना नाङाखै बा खारै नांगोना नाङाखै बेखौ जोङो माने साखिबाय बेफोरबायदिनो साखिबाय साखिनानै आरो बा संख्रै बा खारै बेफोरबायदि बियो माने नांगौ जखानि नांजोब्बायबा बेखौ माने जोङो थुन्दिया बा गंगार दुन्दिया बेखौ होसिगोन आरो बेखौ बेखौ माने मोदोमनो थाखाय होनाय जायो आरोना बेखौ होनानै माने जों बिदिनो खांनानै दोननोसै ओमफ्राय बेनो जाबाय आरो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि सङो आरो नोंथां
औ औ।
सामखौ जोंनि ओनसोलाव बिदि संनाय जायोनोंथां।
औ आरो नोंथाङा मा मा ओ जानो मोजां मोनबावो?
अ औ अ बि दिनो ओंख्रिखौबोथ आङो सबायजों सामआबोथ आंनि थाखाय जोबोर मोजां जोबोर जानो मोजां मोनो आरो बेजों लोगोसे सेनो अनलाजों दाउ बेखौबो आं माने जानानै जोबोर मोजां मोनो। आरो नारजिजों अमा बेबोथ जोंनि बर'नि जि आइ टेक मोननाय नङा होमब्ला? बेखौबो आङो माने जानानै जोबोर मोजां मोनो आरो जोंनि माने दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ खौनो आङो बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौनो माने जानानै मोजां मोनो आरो। जोंल नङा गासै जोंनि बर' माहारि सुबुं माहारियानो जानानै मोजां मोनो आरो सुबुं बर' बेखौ माने गुबुन जाथिफोराबो जानानै जोबोर मोजां मोनो आरो बेफोरबायदिनो हटेलफोराव बा जोंनि बर'नि हटेलफोराव बिसोरबो हाबोना। बिसोरबो हाबबाथाय रोबो औ बिसोरबो सबायजों साम' जागोन अनलाजों दाउ जागोन बेफोरबायदि होन हानैसो बिनायखौ आं माने गोबां नुनो मोनो आरो नोंथां माने गोबाङानो माने ओ गुबुन जाथियाबो माने बे जोंनि ओंख्रिखौ दोरोङारि ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोननाय खौ आं नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथांनि साननाय बायदिबा बे बेफोरबायदि नंगौनाा नङा?
नंगौ नोंथाङा जि खोथाखौ बुंदों बे बेयो नंगौ आरो माने जोङो दानि आथिखालाव माने जोंनि हारिनि अनगायैबो माने बेलेग हारिनि मानसिफोरखौबो माने औ जेरै गुबुन हारिनि मानसि फोरखौबो ने गोबाङै जोंनि बर'नि ओ खारैफोरखौ माने संनानै ओ संनानै माने जानायखौ माने बां सिनि आथिखालाव नुनो मोनदों बिसोरो जेरै जोंनि बर'नि ओं ख्रि अमा बेखौथ माने जोङो सिगाङै जोङो बरफोरानो माने जाखायजेनदोंमोन जानायखौथ बिदि होननानै माने मिथिनाय मोनो नाथाय आथिखालाव माने गोबां जेरै आसामनि मानसिफोर जेरै सामिस आरो गोस्रा दस्रा माने स्टेटनि मानसिफोरखौ माने गोखो
नुयो आरोना नोंथां औ औ दा बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबा हाय सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां